औ
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं दायो जेबो खालामाखै नोंथां।
अ नोंथाङा दायो माबाफोर मावनो हाबाफोर मावनो गोनां खामानि दं नामा?
ओहो गैया नोंथां।
अ आ नोंथांनाव कल खालामनाय जादों गिबिनि फारसे माने मोनसे टपिकनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननासो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा खामानिफोर हाबाफोर मावनांगौ गैयाब्ला? थांजों दसे सम बेफोरनि आइ मोनसे आयदानि बागै सावरायनो हागोन नोंथां?
अ हागोन नोंथां।
अ जोंना आयदाया बेनोदि जे अखा आरो सान्दुंनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला दे बुंनायसै नोंथां।
दे बिब्दिब्ला आं बुंनोसै।
औ।
ओम अखाया जाहैबाय जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव जोबोद गोनां मानोना अखानि अनगा जोङो बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ जों मावनो हानाय नङा। जेरै माइ आबाद।
औ।
मानोना माइ आबादखौ मावनो थाखाय अखा आरो दैनि जोबोद गोनां जायो।
औ
जेरै माइ गायनायावहाय जेब्ला दुब्लियाव दै गैयाब्ला एबा अखा गैयाब्ला जोङो हालि एवनानै जोङो आबादखौ गायनो हानाय नङा। मानोना आबाद गायनो थाखाय दुब्लिया एसे अखा हानायजों ग्लेब ग्लेब जानांगौ जायो।
ओं।
आरो अखाया अखानि गेजेरजों जोंनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगायारि सम्पदफोराबो जोंनो अखानि गेजेरजोंनो थांना थायो मानोना मिथिंगायारि सम्पद मिथिंगायारिनि जेरै दंफां लाइफांफ्राबो अखाजोंसो थांनानै थायनानै अखानि दैजों थांनानै थायो आरो बेफोरबो मोजां मोजां फिथाइ एबा आबादफोर होयो। बिब्दिनो अखाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव अखाखौ जोंनो नांबाय थागोन‌। मानोना जोंनि बे खरान जानाय हाफोरखौहाय अखा हानायजोंसो सुस्रांनानै सा बि मिथिंगायारि सम्पदखौ एबा बिफां लाइफांफोरखौ स्रां गोथां महर गाब होयो अखायासो आरो अखानि गेजेरजोंनो फख्रिफोरा फ राननाय फ आरो अखानि गेजेरजोंनो राननाय फख्रिफोराव अखा हानायनि गेजेरजों दै थानानै जोंनि जेरै जों फिनाय जेरै ना बायदिसिना जोङो अखानि दैजों ज'मा जानाय फुख्रिफोरावहाय जों ना बायदिसिना रोखोमनि जों फियो आरो बायदिसिना जुनादफ्राबो जेरै हांसो बायदिफ्राबो अखानि दैजों फख्रियाव जमा जानायफोराव गेलेनानै रंजाबायो। गुबुन फारसेथिं जों बुंनो थाङोब्ला सानदुङाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानोना जों सुबुङा सान्दुंनि गेजेरजों बायदि रोखोमनि जेरै भिटामिन दि फोरबो जों मोननो हायो सान्दुंनि गेजेरजों। आरो सान्दुंनि गेजेरजोंनो सुबुं जिउ खुंनाय लामायाव मानोना जेरै जों जोंनो नांगौ जायो जेरै अर सुनो थाखाय जोंनो बन नांगौ जायो बेफोरखौ जों सानदुंफ्राव फोनार फोराननानैसो सुनांगौ जायो।
औ।
आरो माइ माइफोरखौबो जोङो सानदुंआवसो लामनानै लामनांगौ जायो ओमफ्राय बेनि उनावसो माइयाबो सौ-सौनो गोनां जायो। बेनि उनाव जोङो जाजाहैनाय जायो जोंनि थाखाय माइआ सान्दुंआव लामनानैसो। बेजों लोगोसे गोबां दंबावो जेरै सान्दुंनि गेजेरजों जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय सि जोम बायदिफोरखौ जोङो सुनानै लामनो हायो जेरै जों जोंनि गाननांगौ टाइमावनो जोङो एबा गाननांगौ समावनो जोङो जोंनि राननाय गस्लाफोरखौ एबा लंपेन्टफोरखौ जों गाननो हायो। बिब्दिनो गोबां रोखोमनि जेरै अखा आरो सानदुङा जोंनो गोबां रोखोमनि मदद होयो एबा हेफाजाब होयो।
औ।
गुबुन सान्दुंखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनो नाङा नङा मानोना जोंनि थाख थाखाय सान्दुुंआ गोबां मदद होयो नालाय जोंनो सान्दुंखौ नांगौ जायो साननि सोरांजोंसो जोंनि बुहुमा स्राङैनो थायो आरो ओम साननि सोरांजोंसो जोङो सान जानानै गुबुन फारसेथिं एबा गुबुन फारसे जायगायाव जों बेरायहैनो हायो थांनो हायो साननि सोरांजोंसो जों गावजों गाव सिनायलायनो हायो एबा सानफोराव बेरायनो हायो आरो नुयै बुस्थुफोरखौ जों साननि सोरांजों नुनो हायो बिब्दिनो गोबां रोखोमनि सान्दुंङा जोंखौ हेफाजाब होयो आरो अखायाबो गोबां रोखोमनि हेफाजाब होयो दा नोंथाङा आंनि बे बुंनाय रावखौ माबायदि मोनदों
जोबोर मोजां नोंथां
बिब्दिब्ला नोंथाङाबो आंनिसिम सान्दुं आरो अखानि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
दे बिब्दिब्ला एसे फोरमायना होद दे नोंथां
जोंहा अखा बुङोब्ला जोंहा बेबो मोनसे मिथिंगायारि सम्पद बायदियैनो आरो अखा बुङोब्ला जोंहा अखा गैयाबानो जोंहा जेबो मोनसेबो खामानियानो जाफुङा आरो अखा गैयाब्ला जोंहा थांना थानाया जोबोद गोब्राब जागोन एबा गासैबो जोबस्रांनो हमगोन मानो होनोब ब्ला जेरै जोंहा जिउ गोनां जिब जुनार बायदि बायदि गासैबो जि मिथिंगायाव मोननाय जिब जुनारफोरानो गोमानो हमगोन मानोना
औ औ
अखानि दैजोंसो दायो सोलिगासिनो जेरै अखाया हासिगोन हानानै बिब्दिनो हायाव हायाव गोग्लैनानै बे हा हाया अखानि दैखौ बोना लानानै हा सिङाव जमा खालामो आरो जोङो बेखौनो लोंनानै दासिम थांनानै दं आरो बिनि अनगायैबो बै फिसा फिसौ जिबफोरा अखानि दैखौ ओरैबायदि लोङो जेरै अखाया हानानै बे दंफां लाइफांनि बिलाइयाव सिथाबनाय जेरै निहोर बायदि बेफोरखौ लोंनानै थायो एबा हाखरफ्राव जमा जानाय अखानि दैखौ लोंनानै थांनानै थायो आरो जोंहा अखानि दै गैयाब्ला आबाद मावनो हाया जेरै जोंहा माइनि आबाद जोंहा माइनि आबादाव अखा गैयाब्ला मावनो हाया मानोना अखा गैयाब्ला जोंनि बे बुहुमानो रानस्रावस्राव जागोन जेरै जोंहा अखाजों आबाद गायो बायदि बायदि रोखोमनि आबाद माइ गम बेसर बेफोरबो अखाजोंसो सोलिनाय मोनसे आबाद
औ नोंथां
आबाद मावनायाव अखाया जोंनि बे आबाद मावग्रा हाखौ हानानै सिदोमा खालामो आरो जों बेयावनो हालेवनानै बायदि बायदि रोखोमनि मावनानै जोंहा आबादखौ आबाद फसलखौ गायनानै जोंहा जिउ खुंनाय राहा लामाया बेनोदि जोंहा बेफोर आबाद मावनानै मोननायजोंनो जोङो जिउ खुंनो हायो दा बेखौनो बुंनो सानो। सानोदि अखाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। आरो जोंनि थाखाय सानाबो जोबोर गोनां गोनांथार मानो होनोब्ला सान गैयाब्ला जोंहा बुहुमानो खोमसि जागोन आरो जोंहा दावगानायाव एबा दावबायनायाव सान गैयाब्ला जोबोर गोब्राब जागोन। मानोना जोंहा साननि सि सोरांनिफ्राय जोंहा भिटामिनबो मोननो हायो आरो सानानो जोंखौ दासिम सोरां खालामनानै लाखिगासिनो आरो साननि सोरांजोंनो जों बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादखौ गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय सानजोंनो लोगोसे जोंहा मावबोनो हायो जेरै जोंहा जानो थाखाय माइखौ सान्दुंङाव फोराननानै
औ नोंथां
ओरै माइ सौग्रा फारसे लांनानै जोंहा बे माइखौ सौनानै जानानै जोंहा जिउ खुंबोयो आरो जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनायाव जेरै जोंहा बनफोर नांगौ बे बनखौथ' जोङो सानदुं नङाब्ला अखायावथ' फोराननो हाया। बिनिखायनो जोंहा सा सान्दुङाव फोराननानै गोरान खालामना बेजोंनो संनानै जानानै थांनानै दं। बेनिखायनो अखा आरो सान्दुंङा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार दा नोंथाङा आंनि बेफोरबायदि बुंनाय रावखौ एबा आंनि फोरमायनायखौ अखा आरो सान्दुंनि सोमोन्दैखौ माबायदि मोनदों?
ओ जोबोद मोजां जादों नोंथां।
अ नोंथां अब्ला जोंना फोरमायलायनाया जोब्बाय अब्ला जों कलखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ दे जागोन।
औ दे नोंथां।